ओं खोनादों।
औ खोनादों नोंथां।
औ होनबा नोंथांजों दिनै मानि एसे मोनसे टपिक लानानै सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ औ नोंथां दे। सावरायजागोन दे नोंथां।
औ नोंथां जे जोंनि बे ओनसोलावथ' जेनेबा जोंनि बे माबायाव गोबां रोखोमनि फिथाइ साम थाइ नुनो मोनो बिदिनो गोबां फिथाइ सामाइजों जेरै खान्थाल, थाइजौ ओ नारेंखमला आरो जों जुमब्रा, आफपेल आरो गोबां रोखोमनि। नारेंखल फिथाइ सामथाय मोनो ना जों नोंथां? औ। होमबा बे फिथाइ सामथायाइफोरनि बागै आं नोंथांजों एसे सावरायनो सानदों आरोना दिनै।
औ दे सावरायजागोन नों
औ नोंथां होमबा माने बे इगिस बिबां बुरजा फिथाइ सामथाइ दङ। बेयाव माने नोंथाङा मा फिथाइखौ गोथावै माने मोन जानो मोजां मोनो। बेखौ खिन्थाग्रोदो आंनो?
औ दे ओ बे माने आंनि मोजां मोननाय ओ गोथावसिन मोननाय फिथाइनि मुङानो जाहैबाय माने नोंथां थाइजौ आरोना। नोंथां आं थाइजौखौ जा औ औ आं माने थाइजौखौ जानानै माने जोबोद मोजां मोनो आरोना नोंथां।
औ होमबा नोंथाङा आंनो बे थाइजौनि बागैनो एसे खि थादो जे थायजौआ मााबायदि जानो मोजां आरो थायजौखौ मा मा रोखोमै जायो? आरो था थाइजौनि बिफाङा मादि जायो मा मा खामानियाव फैयो? बेफोरनि बागै एसे खिन्थाहरदों होनबा नोंथां आंनो।
औ आद ओ थाइजौआ माने नोंथां ओ बेयो ओ बबावबा अबेबा बेलेग बेलेग गोबां रोखोमनिबो दं माने थाइजौआ नोंथां। ओ ओ थाइजौ बुङोब्ला माने बे गोथां जाग्राबो दं माने गोथाङावनो गोदै बिदि मोनजा दङ आरो ओमफायो मोनसे मोनसे जाथोआ जाहैबाय माने गोमोनाव जाग्रा गोथांआवहाय माने ओ जोबोद गोखै जायो आरो ना। नोंथां
औ नंगौ।
गोमोनावहाय गोदै जायो आरोना। आं माने बे गोमोनफोरखौहाय जानो माने बांसिन मोजां मोनो आरोना। थां ओमफायो बे बे थाइजौ फिथाइयाव थां माने भिटामिन एबो मोननाय जायो आरोना नोंथां।
दहाय औ खोनादों नोंथां बुंबाय था दे।
ओ बे ने आं माने फिथाइफोरनि बेलायाव माने बेखौल' मोजां मोनखायो आरोना। जानो आरो माने बे था-थाइजौ फिथाइया माने बिदिनो ओ मार्चफोरावहाय माने एप्रिल एप्रिलफोरावहाय माने बिबार बार जेनो आरोना नोंथां।
औ
एसे दावराव खोनादों नोंथां नों
अ' एबार मोजां खोनाबाय? औ दे होमबा।
माने बे ओ थाइजौ थाइजौआ माने ओ इदिनो एप्रिल मासफोरावहाय माने इदिनो बिबार बारो आरोना नोंथां बेखौ ओ जोङो मावलिनाय होनो मोनदा नोंथां माने बांद्राय गोसोआव गैला आङो ओमफ्राय बिनि उनावहाय औ बिनि उनावहाय बिदिनो फिथाइफोरा माने मार्सफोरनिफ्राय एसे थायजेननो लासिगोन
औ
बेयो मार्च ओ मार्चफोरनिबा थाइजेना बिनिनो बबेबा बबेबा फिथायफोरा बिदिनो जुनफोरावहाय मोनहैसिगोन आरोना नोंथां जुन ओमफ्राय बबेबा बबेबा जुलाइफोरावहाय दाथ' बबेबा बबेबा जायगायाव माने थाइजौ फिथाइया जोबबावबायानो खोमादों नोंथां
औ नंगौ नोंथां दाथ' जोंथिजाय माने गैलाखौनो होनजायो आरो ना था
औ औ औ माने जोंखिजाय दङ दंनाया खिन्थु माने बुहुत खम जाबाय आरो ना नोंथां ओमफ्राय माने ओ बे थाइजौआव माने थाइजौ बिफाङा माने बिदिनो नोंथाङाथ' थाइजौ बिफाङा माबायदि होनना सोंदोंमोनबो नालाय ओ थाइस' बि बिफाङा माने बिदिनो गिदिरानो जायो माने जोबोद गिदिर देरलांबाय थायो माने बोसोरै बोसोर माने
औ
औ ओमफाय माने ओ ओ मा होनो नोंथां बे थायजौआ माने ओ ओ बिदि माने ओ ओ मा होनो फुलिनिफ्राय लानानै माने
औ औ खोनादों माने होनबा माने थाइजौ बिफांखौथ' आरो गुबुन खामानियाव बाहायो ना नोंथां
औ नोंथां आङो बेखौहाय माने मोनसे खामानियावल' एसे बाहायनाय नुदों ओमफ्राय आं बांद्राय एथ'बां मिथिया आरोना नोंथां ओ जोंनि समाजाव माने ओ नुदों आरोना आङो बे थाइजौनि थाइजौ बिफांनि बिगुरखौहाय माने सैलाबनानै माने मुलि बायदि बानायनाय जायो आरो ना नोंथां बेखौ माने बिदिनो जनदिसफोर जायोब्लाथाय माने देग्लिनानै माने गामलायाव दोननानै बेखौहाय बे जाय बेरामि जन्दिस जानाय बेखौहाय माने बिनि आथिङाव होनानै बोरैबा मालिसफोर खालामनाय बायदि खालामो आरोना नोंथां ओमफ्रायो बेजोंनो माने जन्दिसा खारो होननानै फोथायनाय दं आरोना नोंथां बेयो बेसेबां सैथो बेखौथ' आङो मोनथिया आरोना नोंथां
औ
बिदिनो आरो बिदि जेनेबा बे थाइजौ बिफांजोंथ' आरो बिदि सियार बेरेन्सिफोर बेफोरबायदिथ' बानायजाया आरोना
उम
थाबैनो गाज्रि जायो बे बिफांजों बिदि बानायोब्ला
औ नंगौ नोंथां‌।
औ नंगौ ओमफ्रायो नोंथां बे माने थाइजौ बिफाङा फुलिनिफ्राय देरजासिमाव माने बिदिनो फिथाइ थायजासिम माने बिदिनो जि बोसोर बा जिबा बोसोर गाहामसिम नांगौ अबेबा अबेबा ओमफ्राय बबेबा बबेबा जुदि ओ हासार मोजां मोनोब्ला माने बिदिनो एसे थाब देरो आरो ना थाब देरनानै थाब फिथाइ थायो।
औ
औ जोंनाथ' दायो माने थाइजौआ बिदिनो गोबां लेट मानेहाय बेखौ मा होनो गदाय खोना खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
औ जोंनाथ' माने थाइजौआ बिराद गदाय माने ओ दा बेलेगफोरना जोबजुब्बायानो होनजायो माने जों गामियाव ओमफायो जों हानाल'सो माने ‍एसे दंबावो बांद्र गैसे दंबावो आरो थाइजौ माने जोबोर गोथावबो माने नोंथां। औ आरो बे न'नि थाइजौआ माने जोबोद गोथावमोन नालाय आं बेखौ माने माब्लाब माब्लाबा माने थाइब्रै थाइबा गाहामजायो आरोना नोंथां खनसेनो।
उम
औ माने ओ जों गामियावहाय माने जोंहानानो थाइजौआ गोथावसिन होनजायो आरोना नोंथां। माने बेफोरखौ माने बायनाय थाइजौफोरबायायदि बेफोरबायदि मोनजायो। आरो ओ मोनसे थाइजौ दंङ आं दहाय होनदोंमोनना नोंथां सिंगांङावहाय गोथांङाव जाग्रा थाइजौ होननाया। बेखौहाय माने ओंखाम थाइजौ होननाय जायो आरोना ओमफ्राय बियो जोंनि साइडखैहाय एथबां बारा गैया। होमब्लाबो माने बे बे ओंखाम थाइजौआव माने जोबोद गिदिर गिदिर गिदिर जाया आरोना नोंथां बिनि फिथाइया माने आरो मोनबाथाय माने बे थाइजौआ बांद्राय गोथाव जाहैया माने बोरैबा जायो ओमफ्राय गोथांङाव जा ग्रानालाय नोंथां। आरो बै ओ गोखै गोथांङाव गोखै थाइजौआ बेफोरो माने ओ खाजि जानो मोजां जायो माने गोथांङावहाय हानानै।
औ खोनादों
औ बोरैबा नोंथांनिखौ एसे दावराव दावराव खोनाफैगासिनो दा
आं माने एसे थाबायदोंना।
अ अ होमबा दे नों थांनाव आंङो माखासे सोंथि सोंलायनोसै नोंथां।
दे सों
औ दे नोंथांङालाय मा फिथाइफोरखौथो जानो मोजां मोनो?
आंथ' गासिबो फिथाइखौनो जानो मोजां मोनो खिन्थु आंनि मोजांसिन मोननाय फिथाइयानो जाबाय खमला फिथाइ आरोना नोंथां
औ औ ओमफ्राय बेखौहाय मानि थाखाय मोजां मोनो नोंथांङा?
औ होमबाथ' आं नोंथांनि खमला फिथाइनि बागै एसे खिथाहरसै होनबा नोंथां
औ दे दे खोन्था हरलाय नोंथां
माने खमलायाथ' जानो गोदै जायो होननानै बयबो मिथिखायो जोबोरैनो मोनबो मोनोब्लाथाय गोथां समावथ' जेनेबा खमलाया जानो बिराद गोखै जायोना गोथां समावहाय गोथां समाव माने खमलाखौ जाया बांसिनानो माने खमलाखौ फोमोननानै जायो आरोना नोंथां गोमोन जाब्लाथाय जेब्ला जेब्ला बिदिनो समजों लोगोसे माने बोथोरजों लोगोसे खमला फिथाइया मोननानै गोमोन जागोन अब्ला जायो आरोना कमलायाथ' आंनि मिथिनायाव जेनेबा गोजां बोथोर बिदि समफोराव बांसिन मोनो बायदि मोनो कमलाखौ कमलायाबो गोबां रोखोमनि दं जेरै गिदिरबो थायो खमला फिथाइया आरो फिसाबो थायो आरो खायसे माने कमलाखौहाय बिदिनो बानलुफोरजों लगायनानैबो जायो आरो ना खाजि बादि माने बिदिबाबो जोबोद गोथाव मोनजायो कमलाखौ आरो कमलाखौ जानो कमला होनोब्लाथ' जेनेबा कमलायावथ' भिटामिन सि थायो होनो होनना खोनादों नोंथां माने आरो बे भिटामिन सियाथ' जेनेबा जोंनि मानसिनि थाखाय जोबोरैनो मोजां हेल्पफुल खामानि मावोना बेथ' जेनेबा माबा माब्लाबा समाव जों लोमजानाय साजानाय गगा मोननाय समावथ' जों भिटामिन सि गोनां माने मुलि जानांगौ जायोना होमबा जों माने बेफोरखौ खमला फिथाइ जायोब्लाबो मोननो हागोन आरो ना
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ
खमलायाव जा भिटामिन सि मोनो बेथ' माने जोंनि मोखांनि थाखायबो आरो मोखां मोखांफोराव जानाय बिदिनो गोसोम गोफा दागोफोर सिटर बायदिसिनानि थाखायबो मोजां जायो बेफोरखौ खारनायावबो माने मदद खालामो आरो बिदिनो गोबां हेल्प खालामो आरोना खमलाया जोंखौ देहायारि आरो बायजोआरिबो जेनेबा जोंनाव माब्लाबा मोनसे सम समाव बौनाय जायोब्ला बेबो बे खम माने भिटामिन सिनि गेजेरजोंनो जेनेबा थाब माने रोजोबफिनो आरो ना नोंथां
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
आं बेफोर माखासे सुबिदाखौ नायनानैनो माने खमलाखौ आरो जानोबो गोथावखा बिनिखायनो मोजां मोनो आरोना नोंथां जानायाव। आरो औ आरो खमलायाथ' बिफाङाबो एसेबां गिदिर जाया जों खमला जानो थाखायबो इसिबां खस्थ' नांगौ जाखाया हानबानो मोनजालाबायो नालाय नोंथां गाहायजों माजों आजिखालिथ' माने खमलानि गोबां गिदिर गिदिर बागान खालामसै सुबुंफोरा बिदिनो फाननो थाखाय रां खामायनो थाखाय दाथ' न'खरसेयावनो सोरबा सोर सोरबा बिदिनो थिन बिगा सारि बिगा गाहाम खमला आन्थाखौल' गायनानै माबासै आरोना बिजनेस खालामनो थाखाय आरो बे खमलानि लाइन लाइननो माने गय बिफांबो गायफाबाय खायसे गयबो मोननै माने डाबल मुलाम्फा जाबाय आरो ना नोंथां होमबा जेरै गयबो आरो खमलाबो आरो खमलाखौ थ' बिराद सुबुंफोरानो गोथाव मोनखायो आरो बे माने बोथोराव खेबसेल' मोनजानाय नालाय बिदि बोथोराव खेबसेल' मोनजानो फिथाइफोरखौथ' गासिबो मोजां मोना जेरै थाइजौफोर बाददि खान्थालफोर बाददि खमलाखौबो बोथोराव खेबसेल' मोनजानाय सम फैब्लाल' आरो कमलेट ज दा मेरला रोखोमनि खमला ओंखारबाय हाइब्रिदजों हाइब्रिद दं लकेल दं गोबां रोखोमनि माने खमला दं आर ना आरो गुबुन गुबुन जायगा लायै जायगा खमलानि गोथावा आलदा आलदा जायो आरो कमलानि दाथाय थावनिया बिदिनो हाजो जायगा गुसु जायगायावहाय माने खमलाया बे जायगानि खमलायाहाय माने जोबोरैनो गोथाव जायो आरोना नोंथाङा गोदैसिन जायो जोंनि बे लकेल एरिया फोरनिफ्राय खिन्थु माने खमला बिफांखौ जोबोद थाल जोथोन लानांगौ जायो आरोना नोंथां खम लाइफां फांसेखौ थां होनो थाखाय माने बिदिनो बिराद गोरलैनिफ्राय देर जोथोन लानांगौ जायो बिदिनो मा मुलि नांनाय एम्फौ नांनाय बयदिफोरखौ नायनांगौ जायो आरो खमलायाथ माने जानला मानला जाया जायगायाव थाङा नालाय एसे माबानांगौ जायाबानो होमबा नोंथांजों दिनै आं बे मोननै माबानि रायलायनानै एसेबाबो मिथिनो मोनबाय
औ थेंकिउ नोंथां नोंथाङाबो आङो जे खमलानि बागै खोन्थाहरबाय नोंथां औ दे होमब ना नोंथां औ दे उ